अ खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों।
औ गोजोन मोनाबिलि औ गोजोन मोनाबिलि जासिह'नाय थाबाय नोंथांसिम।
औ गोजोन मोनाबलि।
ओ नोंथाङा ओ दा मा मावगासिनो?
आंथ' दा ओरैनो दंथ'यो नोंथां माबाफोर सावरायनांगौ दङमोन नामा?
औ नोंथाङा ओरैनो दंथ'योब्ला आं नोंथांजों ओ मोनसे आयदानि सायावसो रायज्लायनो होननानै हरदोंमोन आङो।
औ मा आयदा दे सावरायनो हागोन।
ओ आयदाया जाहैबाय माने जोंनो ना थांना थासान्दियाव बा ओ सोलोंथाइखौ जोंनो मानि थाखाय नांगौ मा गोनांथि जायो सोलोंथाइया जोंनि नैबेफोरनि सायाव ओ नोंथांजों फंनैसो सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन आरो आङो।
औ औ दा बुंनो थाङोब्लाथ' सोलोंथाइ जायखौ जाय जोंनि थाखाय बि बिराद गोनांथिखा नङा होमबा।
औ औ नंगौ नों
आरो जों बेखौ मोनथिखायो। जोंनि जिउ खुंनायाव जोंनो सोलोंथाइखौ नांखागौ मानो होनोब्ला सोलों थाइ गैयाब्ला जोङो जिउआव जौगासार बा जावगा जौगानायखौ मोननो हाया। बा जोङो गुबुननिफ्रायबो जेबो मान बा सनमानबो मोननो हाया। सोलोंथाइ गैयाब्लानो
औ नंगौ
बेनि गेजेरावनो जेनेबा बुंनो थाङोब्ला सोलोंथाइखौ मानो नांगौ बुङोब्ला बुहुमखौ बुजिनो थाखाय
औ।
आरो जोङो गावनो फ्रिदम मोननो थाखाय प्लास माखासे जेंनाफोरखौ सुस्रांनो आरो रां आरजिनो बा मोजां जों जेरै थायोना बेनिफ्राय साफ साबसिन जिउ जिउ खुंनो थाखाय जोंनो औ सोलोंथाइखौ नांगौ। आरो सासे मोजां सुबुं जानो थाखायबो जोंनो बा मेलेमजिबि सुबुं जानो थाखाय थाखायबो जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ।
औ औ। सोलोंथाइ ओ सोलोंथाइ होनोब्लाथ' जोंनिया माने जा बुस्थुखौ जों रोङा माने नैबेखौ जोंना सोलोंनानै लानायानानै सोलोंथाइ नालाय ना नोंथां? साननानै ला जोङो सोलोंथाइ गैयाब्ला माने जोङो आबाद मावनायावनो होन माबा मोनसे ओ एम्फौफोर जायोब्ला आबादावहाय बेयावहाय जोङो मा मुलिखौ होनांगौ जुदि नैबेयाव सोलों ओ हथाय गैयाब्ला जोंना माने नैबेयावहाय मा मुलिखौ नांगौ जोङो मुंखौनो सिनायनो रोंनाय नङा आरो। ना नोंथां ओ बेबायदि जायो आरो। बेनि जायायाव माने जा मुलिखौ नांगौ। बेखौ होनो रोङा लासिनो जों गुबुन मुलिखौ होयोब्ला माने बेवहाय जोंनि आबादा माने खहा जायो बा ओ नस्थ नस्थ' जालांनो हमो आरो।
औ नंगौ।
उम आरो जोंनिया औ दे बुंलाय नोंथाङा।
औ। आरो आं सानो सोलोंथाइया जोंखौ प्रटेक्टबो खालामो। जेरै जोंनि देहा सो फोलेर फैसा रां आरो जोंनि माखासे मोननांगौ मोनथाय बेफोरखौ आरो।
औ औ नंगौ।
जेरै जोङो सोलोंथाइनि बेले औ। जोंनि देहानि बेलायाव बुङोब्ला जोङो सोलोंथाइ लानानै मोननो हायोखि अबे दैयाव बेसेबां मा? मा दं। जेनेबा निउट्रिसन भेक्सिन बेफोरखौ जों मोनथिनो हायो। देहानि बारै रायलायोब्ला आरो। दैनि बारै जों सोलोंनो हायो। आरो निउट्रिसन बे बेफोरखौ मा स'मआव जोङो लोमजा मा भेकसिनखौ लानांगौ मा मेडिसिन लानांगौ जों सोलोंथायनि गेजेरजों बेफोरखौ
औ औ मा मा ओ जामुं आदार? फोरफोराव मा मा भिटामिन थायो मा माखौ जोङो जायोब्ला मा जायो नैबेफोरखौ माने मोनथिनो मोनो आरोना नोंथां माने। बबे समावहाय जों मा जायोब्ला माने जोंनि देहानि थाखाय मोजां बबे समावहाय जोङो माखौ जायो? अब्ला माने जोंनि देहायाव खहा लाबोयो नैबेफोरनि बागैबो जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजों मोननो हायो आरो।
औ। आरो माखासे राइटस जेनेबा औ। जों सोलोंथाइनि गेजेरजों जों आयेन सोलोंनो हायो। बेफोर बेफोरनो आरो।
माने बुंनो थाङोब्लाथ' जोङो सोलोंथाइखौ माने ओ सोलोंनानै साख्रि लानो नैबेनि थाखायल' जोङो बांसिनानो जोङो सोलोंनाय जाया आरो ना नोंथां साननानै ला सो लोंथाइया जोंनि थाखाय माने ओ न'खर दालांनायावबो जोंनि थाखाय ओ मोजां लाबोयो आरो जोंनि थाखायबो जोंं ओ गुबुनखौ नों फोसाबनोबो हागोन नों सोलों ओमफ्राय नोंनाव गियान थायोब्ला आरो नों समाज हारिनि नों बेखौबो नों माने फोसाबलांनो हागोन आरो
औ
आरो जायनिवहाय माने ओ सोलोंथाइनि मोजां गियान थायो माने बियो ओ थांना थासानदियाव माने लामा जोबलाङा आरोना नोंथां बिनिया माने माबा नङा मोनसे माबा मोनसे नङा मोनसे मावनानैबाबो जालांनो हानाय ओ, सापस साख्रि मोनाब्लाबो आरोना नों।
औ जोंनाव मानोना गियाना थाखानोसै नालाय। जोङो बे गियानखौ बाहायनानै साख्रि बाख्रि गैयाब्लाबो जोंनि बे गियानखौनो बाहायनानै जोङो रां आरजिनानै मानि जिउ खुंलांनो हानोसै आरो।
औ औ नंगौ नोंथां।
आरो सोलोंथाया जोंनो कनफिदेन्स बो होयो जेनेबा औ
सोलोंथाइनि
सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो माने जोङो दावगालांनोबो हायो बा सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंना माने जेरै सासे मानसि ज जेनेबा सोलोंथाइ गैयामोनब्ला बियो ओ जेरावबो माने लामा गैयै बायदि जालाङो आरो ना नोंथां।
औ नोंगौ।
उफाय गैया माने बियो न'आवबो बांद्राय थाबाय थानानै माबा मावनानैबो जाबाय थानो हाला बेनि जायनि जाहोनाव माने गुबुन जायगायाव गुबुननि सिङाव थानानै माने ओ सैमा बायदि बाहायजानायखौनो होनजायो माने बेबायदि बाहायहैजानानैबाबो माने गुबुननि सिङाव खामानि मावनानै थाहैनांगौ गोनां जायो आरो जुदि नोंहा एसे सोलोंथाइनि मोजां गियान थानायब्ला नोङो माने न'आवनो थानानै नों माबा मोनसे मोनसेबाबो नोङो बिजनेसफोरबाबो नोङो मावनानै जानो हायो आरो
औ आरो जेनेब्ला जोंनि आसामनि बेलायाव बुंनोसै आं
औ
सोलों सोलोंथाइ लाइ सोलोंथाइ गोनां सुबुङा जेनेब्ला ओ सा साइन्स माने बिगियान प्लास इन्जिनियारिं
नङा होमबा दा जोंनि आसामावथ' बहुद दैबाना जायोना
जायो औ नोंथां औ
दा बेखौ दैबानानिफ्राय मानि थायोना मोनसे न' रेजिस्टेन्ट हम फ्लादनिफ्राय दैबानानिफ्राय रेजिस्टेन खालामग्रा न'फोर बिदि बानायनो हानोसै जेनेबा सोलोंथाइ गोनां सुबुंङा आरो खालि सोलोंथायावल मानि बिदि बानायनायावल नंङा हो न'बां बानायनायावल नंङा आबाद मावनायनि खेथ्रआवबो जेरै साहा जोंनि आसामावथ बहुद साहा बागान साहा फिफांङा मोजां जायो औ दा फोरखौ बोरै बानायो बेफोरखौ मिथिनोसै सासे सोलोंथाइ गोनां सुबुंङा औ
साहा बागानावबोथ नों साहा बागानखौ नोंङो बुहुत आबदारि लाखिनांगौ नायफिननां गौ जायो अब्ला मानि ओ नोंङो सोलों थाय गैयाब्ला साहा बागाननि सायाव नोंङो सोलोंनांगोन आरो ना सा ओ फांनि सायाव बा बे ओ बा गाननि सायाव माने मा समाव मा खालामनांगौ बिनि सायाव सोलोंग्रोनांगोन। बियो बिनि सोलोंथाइखौ लाग्रोनांगोन आरो अब्लासो माने बेनि बेखौ फोसाबनो बा बेखौ मोजांङै जाहोबाय थानो हानाय जायो आरो।
दा नोंथां सोलोंथाइ मानि बेनो जाबायना जे जों मबेबा मा से मोनसे मोनथियै बुस्थुखौ गियान लानाय ना मोनथिनानै लानाय बेनो सोलोंथाइ औ खालि बेल नंङा खि लेखा फरायनाय बेल नंङा आरो ना।
औ औ नंगौ नोंथां लेखा फरायनायाल माने बेल सोलोंथाइ नंङा आरो ना बे माने ओ लेखा फरायनाया माने ओ साननानै ला माबाखौ माखासे रोंङैखौ सोलोंनाय आरो ना सोलोंथाया माने ओ साननानै ला फरायसालि बा बिजाबफोरावल गैया आरो ना नों
औ औ नोंगौ।
माखासे नोंङो ओ साननानै ला जेनेबा गोदोनि आबै आबौ मोननियावबो जोंना माखासे रोंगौथि दंङ नैबेफोरखौ नोंङो सोलोंना लानायानो बेबो सोलोंथाइ आरो मोनसे साननानै ला जोंङो गोबां नुयो ओ गोबां मानसि आरो दानिया जेखाइ खबाइ हेबनायखौ जोंनिया रोंलिया नाथाय बै जेखाइ खबाइ हेबनाय बिध्दाया जि ओ रोंगौथिया दि आबै आबौ मोनाव दंङ, नैबेनिफ्राय सोलोंना लानायानो बेबो मोनसे सोलोंथाइ आरो ना नों
औ औ बे फोरनो आरो सोलोंथाया खालि बेल नंङा खि बिजाब फरायनानैल सोलों थाय लानाय बे नंङा उम
माने ओ रोंङैखौ सोलोंनानै लानांगौ आरो गावनि रोंनायखौबो फोरोंलांनांगौ आरो ना नों
औ
औ औ अब्लासो माने थांनानै थालांबाय थागोन आरो ना सोलोंथायाबो जुदिहाय नोंङो रोंनानै ओ नोंङो रावखौबो फोरोंलांङाबा औ सोलोंथाइ लानायनि ओं सोलोंथाइ लानायनि जेबो ओंथि थानाय नंङा आरोना नों नों बिदिबा माने औ
आरो जों सासे गाहाम सुबुंबो जानो हायो बेफोरजोंनो सासे मोजां सुबुं
जायोना ओ मोजांङै सोलोंथाइ लानानै दावगालांनो बा जा फुंसार जानो हायो नैबेफोरनि ओ थानाय जानाय स्टेइलफ्रानो एसे बेलेग जालां थायो नोंथां माने एसे डिसिप्लिनाव बांसिन थाङो नै बायदि जायो आरो
औ
माने दानियाव जोंनिया सानो दे ओ साख्रि लानो थाखायल' जोङो फरायो माने ओइ आं साख्रि मोनखाया माखाया होननानै माने जोंनिया ओ फरायलासिनो जोङो बिजाब फरायनायखौ
औ औ बेनो।
नाथाय बे नङादि जोङो साख्रि लानो थाखायल' जोङो बिजाबखौ फरायनाङा गावनि इयुननि थाखाय माने फरायनांगौ आरोना बिजाबखौ खौबो मानो होनना बुङोब्ला बांसिन जोंना माखासे गियानाबो जोंना बिजाबावनो थाखायो। अब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय फैनाया
औ दे बिदिब्ला।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।